औ औ नोंथां खोनादों गोजान मोनाबिलिनि गाहाम हालनाय जासिननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो गोदो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ गिबियावनो बावहरबाय
औ नोंथां आं नोंथांजों फंनैसो माने दावबायनायनि सोमोन्दै रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां नोंथाङा राय्लायनो हागोन नामा औ औ माने नोंथां नोंथाङाथ' नोंथांनि गामियाथ' ओरै मानास जोंनि हायुङारि हाग्रामानि सेरजोंना नोंथां औ बिनि सोमोन्दै आंनो एसे खोन्थानो हागोन नामा जोंहा जेनेबा मानास हायुंङारि हाग्रामायाव थाङोब्ला जों मा मा जुनारफोर नुयो बा माबोरै थांबा मोजां जायो बेफोरनि सोमोन्दै ना नोंथां
जागोन नोंथां ओ ओ अब्ला नोंथांनि जोंनि खाथिनि खाथिनि मानास हायुङारि हाग्रामानि सोमोन्दै फोरमायनोसै अब्ला जोंहा मानास हायुङारि हाग्रामाया जोंनि मा होनो बाक्सा जिल्ला आरो चिरां जिल्ला बे मोननै जिल्लायाव नांजाबनानै दं जाय जोंनि आसामनि नैथि देरसिन हायुङारि हाग्रामा आरो नोंथां जेराव जोङो बे हाग्रामाया भारत नाङैनो मुंदांखा मोनसे ओ जोंनि हाग्रामा आरो बे हाग्रामायाव मुंदांखा माया खालामनो होनबा जोंहा ओ मोसा जायखौ जोङो बेंगल ट्राइबेल होनना बुङो बे मोसानि थाखाय जोबोद मुंदांखा आरो थिग बेबायदिनो जोंनि बे मानास हाग्रामाया भुटान हादरजोंबो सिमाखौ रानज्लायो आरो नोंथाङा ओ जों बुंनो थाङोब्ला बे मानास हाग्रामाया इउनिस्क' अल्ड पेरकेज साइट होननानैबो जोंहा मुंदांखा मोन्नाय आरो नोंथां थिग बेबायदिनो नोंथाङा मानास हाग्रायाव बेरायनो फैनोब्ला जोंहा मानास हाग्रामाया
औ
माने माबे समनिफ्राय खुला जायो बा माबे समाव बन्द' थायो बेखौ नोंथांनो गिबियावनो फोरमायग्रोनोसै आं जोंहा मानास हाग्रामाया खुला थायो होनब्ला जोंहा अक्टबर दान अक्ट'बर दाननिफ्राय लानानै जानो ओ एप्रिल दानसिमहाय जोंहा खुला थायोबा बेवहाय नोंथाङा मानास हाग्रामा गिेजेराव हाबनानै बेरायहैनो हागोन बेनिफ्राय जेब्ला ओ दानाव थानो बेनि उनावहाय जोंहा अखा हायोै नालाय जायनि जा होनाव लामाफोरा गाज्रि जायो बेनिखायनो बेवहाय जोंहा एप्रिल दाननिफ्राय सेप्तेम्बर दानसिमहालागै बन्द' थायो आरो
बिबदिनो जोंहा मानास नेसनेल पार्कआव जों थां फैनोब्ला नोंथाङा हजों क'क्राझार साइदनिसो जाहैबाय नालाय नोंथाङा फैनोब्लाथाय मा जानांगोन नोंथाङा गिबियावनो बरपेटा रडसिम रेल रेलगारिजों फैग्रोनांगोन नङाबा मटर गारिजों फैग्रोनांगोन आरो बेनि उनावहाय नोंथाङा फैखांनानै नोंथाङा ओ सालबारि जानानैबो फैनो हागोन ओमफ्राय मोनसे बासबारिजों दायरेक थोंजों लामा दंखायो नोंथाङा बेजोंबो फैनो हागोन आरो बेजों फैगोननानै नोंथाङा गिबियावनो मा खालामग्रोनांगोन गंसे जिबसि भारा लाग्रोनांगोन जाहाथे नोंथाङा मानास हाग्रामा गेजेराव हाबनानै बेरायहैनो हायो बेनि उनावहाय जिबसि भारा लाखांनानै नोंथाङा ओ आं जिपसिनि माबाखौ बेसेनखौ बुंनोसै जिपसिनि बेसेना नोंथाङा ओ थामरोजा बा थामरोजा बाजौ रां लागोन आरो सासे मानसियाव नङा बियो गंसे जिबसियाव बेनिफ्राय नोंथाङा बेवहाय हाबनो थाखाय गेटावहाय नोंथाङा गावनि मुंखौ थंखौ थिसनग्रोनांगोन आरो नोंथाङा हाबनो हानायनि थाखाय मोनसे ओ पारमिसनखौ लाग्रोनांगोन आरो बेनि उनावहाय नोंथाङा केमेरा बायदिसिना लाङोबा बेनि थाखाय आलादा रां होनांगोन बेनिफ्राय नोंथाङा मानास हाग्रामाजों हाबनो हागोन मानास हाग्रामाजों हाबग्रा लामाया गोबां दं ङ जेरै बुंनो थाङोब्ला चिरां साइद जों मोनसे दङ आरो जोंनि जे ओ गुबै हाबग्रा लामाखौ बुंनो थाङोब्ला बासबारिजों मोनसे ओमफ्राय आरो मोनसेया जाहैबाय ओजों लोखि बाजारजोंहाय थबगां जोंगोल केम्प होननाय बेजोंहाय हाबनो हायो आरो आरो मोनसेया फुयाफाराजों हाबनो हायो। बेनिफ्राय नोंथाङा ओ हाबनानै बेवहाय माखासे रोखोमनि जिब जारफोरखौ नुनो मोनगोन जेरैहाय स नालि मोख्रा मैदेर गान्दा जाय गान्दाया गं थसेल' गोनां आसामनि हारिमायारि जुनार होनना जों बुंनो हायो बिदिनो मै ओमफ्राय मैसो बिदिनो हाग्रानि अमा आरो अमा थावख्रि जाय अमा थावख्रिया जोंनिफ्राय गोमालांनो हमगासिनो दं बा बुहुमनिफ्राय गोमालांनो हमनाय मोनसे जुनार होननानै जों बुंनो हायो बिदि बायदिसिना जिब जुनारजों लोगोसे जोंहा मोसा बेंगल टाइगार होनना बुङो बेखौबो नोंथाङा नुनो मोनगोन बिदिनो मुखुरफोरखौ नुनो मोनगोन आरो जोंहा दा ओ गोसोम गा गाबनि मोसा जायखौ जोङो ओ ब्लेक पेन्टार होनना बुङो इंराजियावहाय बर' रावआव जोंहा ओ लख्रा होननानै बुङो नोंथां बेखौ नोंथाङा नुनो मोनोन थि बेबायदिनो माखासे बे बायदि रोखोमनि दाउफोरखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन जेरै दाावराइ दाउस्रि दावथु बाथ' दाउ मैना थनेस
बेदिनो
फ्राय गोमालांनो हमनाय मासे दाउ आरो नोंथां बेखौबो नोंथाङा फैनानै नायफैनो हागोन बेजों लोगोसे माखासे बिफां लाइफां बेफोरखौ नोंथाङा नायनो हागोन ओ जोंहा आरो माखासे मुलि हारिनि लाइफांफोरखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन बेदिनो बायदि रोखोम ओ अर्किडसफोरखौ नोंथाङा नायनो हागोन आरो बिब्दिनो जोंहा बे मानास हाग्रामा गेजेरजोंनो दोंसे दैमा जायनि मुङा मानास दैमा बे मानास दैमाया बिखा गेजेरजों जों बोहैलांदों होननानै जों बुंनो हागोन बेयो जोंनि मानास हाग्रामानि जिब जुनारफोरनो नांगौ रोखोमनि दैखौ सुफुंनानै होयो थिग बेबायदिनो जोंहा मानास हाग्रामाया ओ जोंनि मोनसे मुंदांखा हाग्रामा होननानै जोङो बुंनो हायो आरो बिदिनो जोंहा मानास हाग्रामाया दाजादोंमोन होनोब्ला जिगुजौ गुजि मायथाइयावनो जोंहा दाजादोंमोन बेनि सिगाङाव जोंनि मानास हायुंआारि हाग्रामाया मानास टाइगार रिजार्भ मुङैबो मुं मोनदोंमोन आरो नोंथां थिग बेबायदिनो नोंथाङा मानास फैयोब्ला साखाथि फाखाथिनि गामि ओनसोलनि जानाय लोंनाय दोरोङारि आदब खान्थिफोरखौबो नोंथाङा नायनो हागोन आरो
बेनोसै नोंथां जे जोंनि मानासाव दावबायनायनि सोमोन्दै नोंथांनो जे फोरमायथिनाय बेनो ओमफ्राय नोंथाङाबो बिदि दावबायनायनि सोमोन्दै बा नोंसोरनि जायगायाव दावबायथावना जायगा दङ
अ नोंथां फोरमायनो हागोन नोंथां नोंथाङा फोरमायनानै होनायनायनि थाखाय रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय नोंथाङा मोजांखौनो खोन्थाबाय जेनेबा आङो बेरायनो थाङ साननो सानदों जेनेबा हरैजाय आङ बेरायहैफेराखै नालाय हरैजाय ओंखायनो बेनिखायनो सोंनाय जादोंमोन आं दावबायनायनिखौ बुंनो थाङोबा आङो बे जोंनि जोंनि साखाथियाव थानाय जोंनि आसाम हादरसानि साखाथियाव थानाय भुटान हादर बिनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनो सानदों आरोोना बेयाव जों माबोरै थांनो हायोबा माब्रै माबा म माबायदि आरबजों थाङो बा माबायदि प्रसेसजों ज थाङो बेखौ आं खोन्थागोन जेनेबा जोङो
द
जोंनाथ' नैबे ओरैजाय चिरां दंना जेनेबा जोंनि खाथिनिनो क'क्राझारनि खाथि जेनेबा मोनसे जिल्ला जे बेखौो चिरां बे बिजाङाव हाबग्रा लामा दं आरोना जे बयबो मान होने नैजिस्नि नेसनेल एबा हायुवारि राजा लामा बै राजा लामानिफ्राय जोङो थांनांगोन जों मोनसे जायगा दङ बे हाबजेननाय द्रा जायगा
द
सामथायबारि होननानै बुङो बेनिफ्राय जोङो भुटानसिम थ
बा जो बाजि'मिटार जायो आरो
बेनिफ्रायो जोङो नोङो बाइकजोंबो थांनो हायो जोंनि खा खाथि नालाय बाजि किल'मिटार जोंना बारा गोजान जाया बेनिखायनो जोङो मा खालामनो हायो बाजोंबाय एबा गावनि न'नि गारिफोरजों जों थांनो हायो आरो ना नोंथां आरो आं बुंनो सानबावदों जेनेबा बेजों थाङै थाङै थांनानै जोङो मा खालामनांगौ बिदिनो बाजि किल'मिटारसो ज बे बाजि किल'मिटारव गोदोहाय जों जोंनियाव एसे सिगां बावासै बोसोर बाबा दस बोसोर सिगां मा जादों जों बे लामाया मोजां नङामोन आरोना ब भुटान हादोरनिनो गिदिर गिदिर माल माथा लांनाय अन्थाइ बदार लांनाय लहा लांनाय माबा मोनसे जोंनि जोंनि हादरनिफ्राय लांनाय रोगानाय बेफोरबायदियाव मा जादों जोंनि बे लामाया गाज्रि सानो हमदों आर ना दा खिन्थु मोजां जाबाय आर ना जा नोङो थांनानै मोजाङै थांनानै मोजाङैनो फैफिनो हायो आरोना सिगांजों थाङोब्ला हाद्रि माबा माबि मोनजायोमोन आरो बेस मेसें बोथोराव जों थाङोबाना नोंथां आरो बि थाङै थाङै थांनानै जोङो बैयाव मोनसे जे गेलेमफुं होनाय गेलेमफुंनि सिगां आरो ना दादगारि होनो बेयाव मोनसे जोंनि हादरनिनो माखासे एस एस बि फोर थायो आरोना जेनेबा गेट बायदि गेट बायदि माने गेटनोखा आरोोना बेयाव जों दा भुटान सिङाव थाङोबा जोङो बेयाव दड्राइभिं लाइसेन्स जों एन्ट्रि खालामनो गोनां जायो आरोोना बेयाव बे थाखाय मानो लानाय जादों होननानै बुङोब्ला जोंनि हादरनिफ्राय सोरबा बेरायहैयोबा बेरायहैनानै जोङ हरै गुबुन हादराव माबा मोनसे जायोबा बिनि माखासे मा होनो थङा थालाङो बैफोरबायदिनि थाखाय नैबेयाव लाखिनाय जादों आरोना खिन्थु खायफा खायफा सुबुंफोरा बेयाव लाखिनायखौ मोजां मोनाखै होन होननानै बुंदों एबा फोरमायदों जों जोंनि सिगाङाव गोबां सुबानो खिन्थु बे मोजांसि जोङो दस्रा गुबुन हादराव जों माबाफोर जाहैबाय बा माबाफोर म मानांगौ बेखौ माबाफोर खैफोद आजार जाहैयोबा जेनेबा जोङो मोनथिनो हायो आरोोना जेनेबा दाजाथों इसोरनि अननायाव जोङो जाजानोबो लुगैया आरो बिनि उनाव थाङै थाङै थांनानै जोङो गेलेमफुं बे गेलेमफुं हाबनो थाखाय जोङो मा खालामनो गोनां जायो बेयाव एन्ट्रि लायो आरोोना जेरै सुबुं सुबुंनि थाखाय आधार कार्ड नांगोन ओमफ्राय नों गारि लाङोबा नोङो गारि दड्राइभिं लाइसेन्स लांफानांगोन आरो सोन मोननाय न द्राइभिं लाइसेनस ला नों गारिखौ बाय यावनो गालांनांगोन आरो नों बेरायहैनो मोननाय नङा बेबायदि बिदिनो जोङो एन्ट्रि खालामनायनि उनाव जोङो थांसै थांनानै बिनि उनाव मोजां आरोना बे गेलेमफुं हाथथायाबो जों हाइं हादाइ सिङाव बेरायनो हायो खिन्थु बिसिना मोनसे नियम दं आरो ना जे मानो थांनानै जानला मोनला बे टाउनाव अभारटेक खालामनो हाहैया एबा उ खालामनो मोना बेल दामनो मोना बेफोरबायदि आरो बिसिोरनि जायगायाव जानला मोनला बेरायहैनो मोन आरोना जाय जायगायाव बेरायहैयो बेयावल बेरायनो मोनो दस्रा गुबुन मोनसे जाया जनोला मोन ह फसला बायनानै थांनो हाया जोंनि जेरै जोंनि हादराव जेरै मेरै थांनो हायो बेबायदि बिसिनाव थांनो हायो मोना आरोना बिसोरो मा खालामदों बन्द' खालामनानै दोनदों आरोोना गुबुन हादरनिफ्राय थांनाय मानसिफोरखौ बा सुबुंफोरखौ बिसोरो बेरायहआ नों थाङोबा नों बिसिोरनाव जोङो सिगांनि नो जों मोनसे पारमिसन लानानै थांनांगोन आरोना बेयो जाहैबाय ग गाइड लाबोसो जोङो बेयाव थांनोागोन गाइड लानानै थाङा जो दसेल' बेरायनानै फैगोन जों जेनेबा गोरलैथ थानाय नङाबा इंगिं ब्रिज दङ मोनसे बेयाव एबा जोङो अरां जाहाजखा अरां जाहनि माबा दङ गाथोन दङ बे गाथोनाव दसे थांनानै नायहैनो मोनो आरोना बैयाव बेयावबो जोङो सिङाव हाबनानै नायनो मोना जोङो सा लामा जों थांबाय लामाजों नाहरबाय जों फैबाय बेबायदि आरो हेंगिंआव थाङोबा जों हेंगिं जाय हेंगिं ब्रिदज एबा दालां ब दालांसिम जोङो थांनानै जोङो बेयाव गावसिनि गान गाननाय जोमनाय बेफोरखौ गाननानै जोङो फटक लानानै जों फैफिननो हायो आरो बे हेंगिंआव जों ओरै हें खौ बारनो मोन आरोा ज बेिं दालांखौ ज गै बारबथाय नोंसोरो बुंहरखागोन माने नोंसोरो ओरैजाय दाफै बिदि दडाइरेक्ट होनखागोन आरो ना बिनिखायनो जोङो बेफोराव बेरायनो हायो आरो भुटान हादोराथ' माबायदि मिथिखागौ बुहुमनि माव बयनिखफ्रायबो मोजांसिन आबहावा होननानै जोङो मोनथिजानाय बयजोंबो जोंबो हादरनिजों बेनिखायनो भुटान हादरा बेरायनो थाङोबा मोजां आरो ना नोंथां बेनि आं एसेयैनो